अ हेलौ अ खोनादों ना अ अ खोनादोंना खोनाबाय ना
औ खोनादों
आदसा ओ नोंथाङा मोनसे टपिनि सायाव जों रायज्लायनो नागिरदों सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन
हेलौ,
औ हागोन हेलौ खोनायाखै
हा मोनसे आ बर'फोरनि जे सावरि आरो गाथा बे सावरि गाथा जानायनि मोनसे सोमोन्दै सावरायलायनो नामा नोंथां हेल' सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
अ आदसा जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा जे रायजो जाबोदोंमोन रायजो फसंजेनबोदोंमोन गामिफोराव माने बैफोरनिफ्रायनो ओ ज' ज' मावलायनाय ज' खामानि मावो। नाय आरो बे मावनायनि थ्रुयै एसे एनै जानाय लोंनाय खालामोन बेबायदिखौनो जों जोंङो ओ
औ नंगौ।
औ खोनाबाय थादों औ खोनादों।
ओ एसे मिथिनायफोर दंबा बुंबायबायनो हागोन नामा?
ओ‌‌ एसे कुइसनखो आरो खनसे बुंबावलाय आं बुजियासै।
हो हो।
कुइसनखौ आरो खनसे बुंबावलाय आं बुजियासै माने
सा-सावरि जानाय
औ सावरि जानाय।
औ मोनथियो ना?
औ मिथियो।
औ औ अ बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन होनबा नोंथाङा खोनासंदो ओ सावरि सावरि जानाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि बायदिनो जानानै फैदो। ओ गोदोबो जोंनि बर' हारिनि ओ आबौ आबै बा आइ आफामोना गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ न'खराव माबा मोनसे ओ खामानि खुङोब्ला बा ओ माइ गायहैनायानो जा बा न'खरनि माबा मोनसे हाबा होखायानो जा बेफोराव गामिनि गामि खाथिनि ओ आमाइ ओमफ्राय आबौ आबै गासैखौबो इदि लिंहरनानै ओ सावरि जानायनि नेम दं आरो माने खामानियाव हेफाजाब होलायनायनि नेम दं। बेबायदिनो आं बेखौनो बुजियो।
ओं उम नंगौ ओ दायो नोंसिनिथिंजाय बै सावरि जानाय नेमखान्थिफोरा आरो दायो ओ बे समाव दंना गैला?
दानि गोदान मुगायावथ' बेबायदि सम होनो हानाय ओ खौ बारा नुनो मोनला आङो ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि सावरि बादालि जानायखौ बाराद्राय नुनो थांला मानो होनबा गासै बोयबो गावबा गावनि खामानियाव ओ जा बिजि जाबाय बेनिखायनो माने बेबायदि बेबायदि माने सावरि बादालि जाहैनो थाखाय माने सम होनो हाला बेबायदि जोंनि ओनसोलाव आं दा नोगासिनो आरोना। आं मिथिनाय बायदिबा। औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि दाबो सोलिगासिनो दिनो नामा सावरि बादालि जानायफोरा नोंथाङा एसे बुंना होबा
औ खोनादोंना? हेलौ
खोनादों। नोंथां नों नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन नोंथांनि ओनसोलाव माबाय दि माने
जों ओ स-स-सावरि खौहाय ओ जोंनि ओनसोलाव माने मोननै टाइपनि दंमोन हो ओ मोनसेयाव गाथा होनो। गाथा जानाय आरो बे गाथाया जाहैबाय ओ साब्रैजों साबाजों जे माने मोनसे खामानि जायोबा बैयो साब्रै मानसिया ज थांनानै ओ जयैनो मावनहैनाय आरो बे खा खामानि मावनायनि ओ बिनिमयै जेबो मोना आरो आरो बेहाबो जुदि खामानि जायोबा बै साब्रै मानसियानो बेनावबो थांनानै दा जयैनो खामानि मावनाय बिदिनो फाला बदल फाला बदल खामानि मावनाय आरो। आरो सावरिया जाहैबाय ओ जे माने मोनसे न'खराव खामानि जादोंबा बै न'खर बिगोमाया जे गासैबो गामिनि सुबुंफोरखौ लिंखांजोबनानै ओ जोंहानि मोनसे खामानि खिन्थागोन आरो बे खामानिखौहाय न'खर बे न'खराव खामानि जे न'खराव खामानि जादों बै न'खरावहाय गासिबो रायजोनिफ्राय सुबुंफोरा फैनानै माने बेवहाय थुबुर जाफैयो आरो थुबुर जाफैनानै खमानिस जयैनो मावलायलायो आरो बे खामानिखौ।
औ
औ औ बे खामानि मावखांनानैहाय ओ एसे एनै बिदिनो खस्थ' मोननाय हिसाबै बिसोरो माने गोदोनि दिनाव जौ दाबखा लोङोमोन। ए मिथिगौ ना नोंथाङा? औ बिदि जौ दाबखा लोङोमोन आरो माने बेवहाय खुनु ओ खाजि थाजि जाग्रा थाग्रा बिदि गैयामोन ओ आरो मोननोबो थ थाङामोन नालाय बिसोरो जौ दाबखा थाइसेजोंनो बे सावरि जाग्रा बिथांमोनहा बिदिनो गोजोनोमोन आरो आरो खोब बाख्नायथावमोन गोदोनि जि बर' सुबुंफोरनि बर' रायजो राजाफोरनि जे सावरि जानाय बै आसार खान्थिया खोब मोजांमोन आरो बा खोनथावमोन दा मानो होनबा ओ मोनसे खामानिखौ हारसिं हाया बेखौ जयै मावहोनाय बे मानि बाथ्राया मानि बै समाव खोब गोनांथि थारमोन आरो ना अ जायनि थाखाय नोङो सानसे सान साननैसो लानाय जे खामानि बेखौ से घन्टानि गेजेरावनो माने जयै बै ओ सावरि लेंनानै खामानिखौ फोजोबनो हायोमोन माने खोब इजियै मावनो हायो मोन ओ बो नाङामोन जयै खामानि मावनाय आरो बिनि थाखायनो बैसोर बिदिनो मिलायलायनानै माने संसारखौ हमबोदों आरो आरो दानि जुगाव नोंथाङा दहाय फाव बुंनाय बायदि जे माने सावरि जानाय लिंबाबोदि मानसिफ्रा ओंखारला आरो फारसेथिं सम होनो हाला आरो फारसेथिं गासैबो जे माने प्रफेसनेल माने मा होनो स ओ माने जोङो गासैबो बे रांखावरिनि सायाव सोनारनो गोनां जाबाय नङा होमबा नोंथां औ औ ओेरै नोङो माबा मोनसे खामानि मावनांगौबा नोङो फैसा होनानैसो नोङो खामानि मावगोन गोनां जायो ओ बिदिनो गायनाय नाय आबाद फोथारफोर फोरावबो ओ हालेवनाय होन जेराव बो मानि बै सावरि होनाय
औ गोमालांबाय आरोना दायो
औ खोनादों औ खोनादों
ओ गावगाबागाव रांखाउरिनि सायाव सोनारनो गोनां जाबाय आरो।
औ नोंगौ
बेवहाय माने मोजां
औ नंगौ
गोदान जुगाव माने जुगजों लोगोसे माखासे ओ सोलाय सोल' जाबाय बे हिसाबै माने बै सावरि जानाय बै नेम खान्थिखौ साथाम साब्रैसोल' जाहो लोंहो खालाम गोनां जाबाय आरो औ
औ नोंगौ
बैसे मा मानि जोंनि स माजनिफ्राय गोमालांबाय आरो नोंथां। औ
बेनिखायनो दानि दानि जुगाव बेबायदि दि सावरि जानायफोरखौ नुनो मोनला आरोना।
ओ नुनो मोनला।
आरो माने आजिखालि माबा मोनसे खामानि थिनबानो माने ओ गोदोनि बायदि बेबाय दि हेफाजाब होफैबाय होफैलायनाय बेबायदि माने दायो माने नुनो थांला मानो होनबा दायो माबा मोनसे खामानि थिनबानो माने रांनि खोथाखौसो फासथाव आव सानग्रोयो माने।
नंगौ नंगौ नंगौ रांनि खोथाखौ सानगोरो
खायनो माने गोदोनि बायदि बेबायदि गैला खिन्थु गोदोनि बायदि जुदि बे ओ सावरि बादालि जा हैनाया जुदि दाबो थानाय मोनबा दानि सुबुंफोरा माने न'खराव रावबो गैयाबाबो माने हारसिं इदि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायामोन मा बा मोनसे ओ न'खराव जुदि हाबा होनायानो जा बेयावहाय ओ गामिनि मानसिफोरा हेफाजाब खालामो दाबो ओमबाबो माने गोदोनि बायदि बेबायदि नंला आजिखालि माने गामिनि मान फ्रा हेफाजाब खालाम फैबाबो माने माबा मोनसे मोजां जाहो -नांगोन लोंहोनांगोन अबासो माने खामानिफोरा जाफुङो आरोना नों जुदि मोजां जाहोनो हाया लों होनो हाया होमबाथाय माने खामानिफोरा मोजां जाया आरो आंनि साननाया याव बेबायदि आं सानो आरो। बेबायदि नुबोदों आरो जोंनि ओनसोल फोराव दा बेबायदिनो आ आरो बेबायदि मानसिफोर हेफाजाब होफैयैनि थाखायनो दा ओ गामियाव ओ मेसिनफोरनिसो हेफाजाब लानो गोनां जादों। माइ गायबाबो मेसिनफोरनि हेफ फाजाबसो लानानैसो माइ गायो बेबायदि आरो बेबायदिनो दा नुनो मोनदों आरोना। ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि दायो माइ गायनाय फोरा माने इदिस सावरि बादालिजोंनो जायो ना ओ बेबायदि हाजिरा लिंहैयो बा मेचिनफोरखौ बाहायो नामा?
अ उम गौ दायो नोंथांओ समाबो समाबो आंखाल समनिबो आंखाल जोङो गोबां सावरायबायबो जे सावरि आरो गोदोनि बर'फोरनि सावरि गाथाजानायनि सोमोन्दै जों गोबां सावरायबाय आरो थिबाय बिनि थाखाय आङो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो नोंथां जोंनि सावरायनायखोै बेक खिनियाव दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे गोजोनथों औ